हेल' हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादों न आंनिखौ?
औ खोनादों नों
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायसिन जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ थारैनो नोंथांनिसिमबो
औ जों दा आं खल हरनायनि जाहोना जेरै आं दावबायनो थां दावबायनो थांनायनि एसे सावरायनोसै नामा नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो दसे सम
औ जागोन नोंथां
दावबायनो थांङोब्लाथ' जेरै ओ जेरै दावबायनाय होनोब्लाथ' जेरै फरायनाय खारनाय बारनाय गेले नाय आरो जेरै जोंङो दावबायनो थांङोब्ला जेरै जोंङो न'खरनि फारसे सोंग्रोना लानांगौ जायो जेरै बिमा बिफानि फारसे सोंग्रोना लानांगौ जायो आरो जों लोगोनि फारसेबो सोंग्रोनानै लानांगौ जायो।
औ
औ आरो जों लोगोनि फारसे सोंग्रोना लानांगौ जायो लोगोआ थांगोन होनब्लासो जोंबो थांनो हायो। जेरै जोंङो लोगोफोर थांङाब्ला जेरै जोंङो हारसिं हारसिं जेरै दावबायनो मोजां मोना आरो ना
औ थारैनो नोंथां
औ थारैनो जेरै जोंङो दावबा दावबायनो थांङोब्ला जेरै जोंङो जोंनि बि टि सि आवनो थानाय जेरै जेरै मानास हाग्रामा आरो बावखुंग्रिल'सो होननानै जोंङो मिथिनाय जायो आरो ना जेरै सिनायजानाय जोंनि बावखुंग्रि जो आरो जेरै मानास हाग्रामा खोनादोंना नोंथांङा? आरो औ आरो आरो जेरै बिदिनो फिसा फेनला फिसा फेनला बाय जेरै जोंनि दारागाव दारागाव हाजोआ आरो जेरै चकि हाजो आरो ओ ब'गामाथि हाजोजों बेफोरखौ ल'सो सिनाय जायो आरो ना जोंनि खाथि खालायावनो थानाय
औ
औ आरो जों बे ओ जेरै जोंङो बे मा होनो जेरै जोंङो बे ओ सुकिखौथ' जोङो नुखाबाय जानांगौ जेरै नोंथाङाबोथ' सखिफोरखौ सखिफोराव थांफेरबाय जानो हागौ
औ थांबाय नोंथां
औ जेरै जों बेहाय जेरै दै बाज्रुमफोरबो नुनो मोनो जेरै बिफां लाइफां मिथिंगायारि मिथिंगायारिजों जेरै बुंफबनाय आरो ना जेरै गोथां गोथां बिलाइफोरजों आरो बैग्रि दंफांफोरजों बैग्रि बैग्रि थानाय टाइमाव जेरै बैग्रि बिफांजों बैग्रि फिथाइजोंनो जेरै समायना जानाय आरोना जेरै मिथिंगायारि मोनसे जोंनि सुखियाबो मोनसे नेरसोन आरो ना?
औ
बिथिं बेजों लोगोसे जोंनि बे बि टि सि यावनो थानाय बे मानास हाग्रामा जेरै गुबुन गुबुन फैयो आरो ना बे हेल'श्र हेल नोंथां खोनादों ना?
ओ खोनानाय जायाखै नोंथां नोंथांङा बुंफिननो हागोन ना?
औ जेरै जोंङो आं बुंदों जेरै जोंनि ओ बिटि सि नि
औ
बि टि सि नि जेरै जोंनि मानास हाग्रामा आरो ना औ जों बे बेहाय गुबुन गुबुन हादोरनिबो मानसि फैयो आरोना बेहाय
औ
औ पटसेबखांग्रा जेरै गुबुन गुबुन हादोरनि मानसि गिदिर गिदिरफोर फैयो आरो जेरै जों ङो बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना सावगारि सेबखांनो फैयो बिसोर माने जेरै गान्दा न्दा जेरै मोख्रा मैदेर मोसाफोरखौ जेरै सावगारि सेखांनो फैयो आरो औ आरो जोंङो बुंनो थांङोब्ला बेहाय ओ गुबुन गुबुन हादोरनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिबो मानसि फैयो आरो ना
आरो जेरै जोंङो बेहाय थांनो थाखा खाय जेरै जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जाथारो आरो ना नंङाब्ला जों आइ आथिंफोरजों थाबायनानैबो थांनो हाया जायो
औ
औ जेरै जोङो आथिंफोरजों थाबायना थांनो हाया जायो गारि मथरनि गोनांथि जायो आरो जों बेहाय जेरै जोङो न'नि न'नि फारसे जों ओंखारलाङोब्ला जेरै जोङो बिफां लाइफांजों मिथिंगायारि जोबोद नुनो मोनो आरोना आरो दानि दाथ' बिबार बिबार बारनायनि दिन नालाय जेरै बिबार फोरखौ जोङो सावगारि सेबखांनाय सेबखांना लानो हायो आरो ना जेरै जों फट'फोरबो साफायना लानो हायो आरो
थारैनो नोंथां
औ औ नोंथां जेरै आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जेरै ओनसोलनि मानसिफोरखौबो हादोरनि मानसिफोरखौबो जोङो मानास हाग्रामायाव थांबा नुनाय जायो आरोना बे बिसोरखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जों बिसोरनि गोबां सोलोंथाइबो लानो हायो आरोना जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला औ आरो जोङो जेरै बेहाय थांनानै जोङो जेरै जों हाग्रामायाव हारसिं हाला बेरायनो हाया आरोना बेहाय जोङो जिबगारिनि गोनांथि जायो आरोना
औ थारैनो नोंथां ओ जोङो गारिजों नङाबा एफाग्राब गोजान लामाखौ माबोरै थाबायनानै थांनो जायोना नोंथां ओ गारिजों थाङोब्ला जोङो सानसेनो थांनानै सानसेनो फैफिननो हायोबा
औ
से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेरावनो जोङो मानास हाग्रायाव थांनानै फै फिननो हायो
औ नंगौ आरो जोङो बे मानास हाग्रामायाव जेरै थांनो ओ ओ हाबहैनो थाखाय जेरै जोंनो जिब गारिनि गोनांथि जायो आरो जों बे जिब गारिजों औ गारिजों था जोङो जेरै जोङो हारसिं हालाबो थांनो हाया नालाय बेहाय जोबोद गिदिर मानास हाग्राामा होनबाथ' गिथावथाव नालाय जायगाफोरा औ जिब जुनारजोंनो औ औ थांफेरबाय नोंथां जेरै मिथिंगाजोंनो साग्लोबजोबनाय आरोना हाग्रा बारि आरोना बेहाय जोङो बेहाय हारसिं हलाबो थांनो हाया आरो जेरै जोंजों जिबगारियाव थांफागोन आरो ना रेन्जारफोरबो जेरै बिसोरो जोंखौ लानानै थाङो आर ना बेहाय दावबायनो फारसे
अ अ बुंनो थाङोब्ला आंबो बे हाग्रामायाव थांबाय
औ नंगौ नोंथांथारैनो
फार्स्ट गिबि गेटनिफ्राय जोङो आ जोबथा खर'सिम थांनायाव जोङो ब्रैजिनै किल'मिटार लामाखौ हान्थिलांनो हागोन गौ जायो मेन मेन लामाजों औ बेनि उनाव जोङो बेयाव मा मा नुनो थाङो होनोब्ला जोङो दै हाजो
औ औ नंगौ थारैनो जोबोद औ औ बिलोमा जों नुनो मोनो आरो
मोख्रा मेथें
औ नंगौ थारैनो हाग्रानि मोसौ हाग्रानि अमा औ आरो जेरै जोङो ओ मोख्रा जेरै ओइ गोबां रोखोमनि दङ आरोना बेहाय हाग्रानि मैसो फोरबो दङ हाग्रानि मोसौ आरो मैफोरखौबो जों नुनो मोनो।
बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन जागाफोरावबो थांनो हायो। जे जोङो जोंथ' दा फरायसा समाव ओ आसामनि बाहेराव थांनायथ' जाखाया नालाय नोंथां ओरैनो थि सम लानानै जोङो दा बेरायनो थांनायबो जाथ'खाया जोङो। जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै फरायसंना फैनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुजि जियो।
औ नंगौ थारैनो।
जोङो। बेफोरबादि मिथिंगायारि सोमखोर महरनि अनगायैबो ओ दावबायनायनि गेजेरजों गोबां। बां गोदो गोदायनि बायखोन्दा नेरसोन बा राजा रानिनि गालांनाय नेरसोनफोर मन्दिरफोर बेफोर खौबो।
बेवहाय जोङो मानास मानास हायावथ' जोबोद बिलोमा दङ। जेरै मिथिंगायारि मिथिंगायारि जेरै ओ मिथिंगायाजोंनो फाग्लोबजोबनाय आरो ना बेहाय। औ जेरै जोङो बेवहाय थांबा दावराय दुखोनाय बायदिसिना जोङो। औ जिब- जुनार दुगैनायफोरखौ जों बेलेमायाव नुनो मोनो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ थारै ओ बियो जोंनि आसामनिनो मोनसे
औ औ मिथिजानाय।
गुरु हाग्रामा जायो। बाय नालाय मुंदांखा हाग्रामा जाहैबाय नालाय बेवहाय ओ गासैबो जिब-जुनारानो दङ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि बे ओ बावखुंग्रि होननानै मिथियो। गासैबो मिथियो आरो बेवहाय गोबो ओ। गोबां ओनसो ओ हादोरनि मानसि फैयो आरो ना जेरै सिनाय हादोरनि मानसि फैयो। औ। आरो गोबाङानो गोबाङानो फैनानै थाङो बेहाय। जेरै जोङो लोगो मोननाय हिसाबै। नोंथाङाबो थांफेरबाय? थांफेरबायना जेरै जोङो ओ बावखुंग्रि हाजोमायाव?
ओ बावखुंग्रि हाजोआव आङो थांनाय जायाखै ओ बिदिथ दा आंङो बिदि बेरायनो होननानै दावबायनो होननानै दा थांनायानो जाया ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला आंखौ ओ बे फरायसा फरायबाय थानाय समावहाय ओ फोरोंगिरिफोरा ओ फिलस्टादि बा बे जायगायाव थांनानै बेनि मिथिंगा ओ सुबुंफोर जानाय होनाय आरिमु बेफोरखौ नायसंनो थांनायावल' थांनाय जादों। ओरैनो आङो दाउ बायनो होननानै हारसिङैनो थांखानाय जायाखै। ओ मानो होनना बुङोब्ला दा समफोरा समफोरनिबो आंखाल नालाय नोंथां। ओ दा फरायबाय थानाय सम नालाय ओ बारा बेफोरबायदि बेरायनो
औ औ सम गैया औ नंगौ आरो समबो जाया बिदि फरायनाय मानसि फ्रा आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों खेबसे खेबनखौनो थांनानै जों नुना फैनाय आरोना बे फोरो जेरै जोङो बगामाथि होननानै बुंनाय जायो बगामाथियाव दै बाज्रुमफोर दङ' जेरै दैमाफोर दङ' आरो गोबां बर' आइजोफोरा दखान होनायबो दङ' औ बर' आइजोफोरा दखान होनाय दङ' जेरै बर' आइजो फोरा जेरै जोंनि बर'नि आर'नाइफोरखौबो फानो आरो गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौबो फाननाय जायो।
ओ बुद्धफोरनि बुद्धफोरनि थाखाय बुद्ध मन्दिर दङ' बेयावहाय ओ नैजौ नैजौ ब्रैजि सिरि गाखोयोब्ला ओ जोङो बुद्ध मन्दिरखौ मोननो हायो ओ बेनि सायाव जोङो फावरा बिफां
औ गोबां दङ'
दि बेफोरबायदि बायदिसिना बिबांनि फिथाइ सामथाइफोर बिफां लाइफां फोर दङ' ओ बेयाव थाङोब्ला जोङो बेखौनो हमदांना औ बेफोराव बेफोर जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरखौ नो मोनदाङो जे
औ नंगौ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि बे दारागाव बेहायबो जोबोद ओनसोलनि गोबां ओनसोलनि मानसिफोरबो फैयो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोबोद समायना जायगा बेफोरो जेरै थान्दा जेरै दैबा ज्रुबो दङ' बेहाय बेहायबो
जोङो जोंनि बाक्सानि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन
जिल्लाफोरनिफ्राय ओ फरायसाफोरा फरायसंनो फैयो ओ मानो होनोब ब्ला जोङो ओ फरायसंनो लाङोब्ला जोङो बे बे दाबसे जायगानिख्रु बै दाबसे जायगानि आबहावाया माबोरै बेफोरखौसो फरायसंनो थांनाय जायो नालाय नों थां बेफोरबायदि
अब्ला जोंना नोंथां समा जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
थारैनो नोंथां
गोन होननानै आं नोंथांनिथिं आसा थाबाय नोंथां। औ थाराय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो दे दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।